खोनादोना नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ गिबि गिबियावनो सानजु नि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथां आं नोंनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजावहाय ओ मा मा ओ जानाय आदार जायो बेनि बागै आं नोंथांजो फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हा गोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला नोंथां आङो गिबियावनो फंनैसो सावरायग्रोनानै होनिसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि बर' समाज खौहाय मा मा जानाय लोंनाय जायो होनोब्ला जोंना बर' सुबुं फोराहाय गिबियावनो जोङो माइ आबाद मावनानै जायो आरोना नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बर' सुबुंफोराहाय बेबायदिनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जोंना ओ रायजो जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन दों आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मैगं-थाइगं बा फिथाइ-सामथाइ बा जोङो मुवा-बेसाद बेफोरखौ लानानैनो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय रायजो जाबोदों आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो मि थिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मैगं-थाइगंफोरखौनो जोंना बर' सुबुंफोराहाय जाबोदों आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ मिथिंगायावनो मोननाय दिंखिया मानामुनि जोंङो अन्थाइ बाज जाब बेबायदिनोहाय थास' बिलाइ थास' बिबार थास' आथिं बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद फोरखौ जोंना बर' सुबुंफोराहाय मिथिंगायाव मिथिंगानिफ्रायनो मोननायखौ जोंङो जाबोयो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंङो फिथाइ साम होनोब्ला जेरैहाय जोंङो थाइजौ लेथिखु थालिर बा जोङो खान्थाल बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौबो जोंङो बर' सुबुंफोराहाय ओ मि मिथिंगानिफ्रायनो मोननायखौसो जोंङो जाबोदों आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोंना जेरैहाय गोबां बिबांनि जानाय लोंनाय जायो आरोना नोंथां जेरै जोङो न'आवनो फिसिनाय अमा दा अबेबा जोंङो दैमाफोरावहाय थांनानै बेबायदिनो ना गुरना लानानै साम' खांख्राइ ना बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जोंङो मिथिंगानि फायनो मिथिंगायानो सोरजिनायफोरनिफ्रायनो जोंङो जानाय जायो आरोना नोंथां बेजोंनो लोगोसे जेरै औवा मेवाइ बा जोंङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोंङो बर' सुबुंफोरा संनानै जायो आरोना नोंथां ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना गिबियावनो माइ आबाद माथो जोंना माइ जासिनो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना गोदो गोदाय ओ बर' सुबुंफोरा माइ आबाद मावनानैसो बे माइ आबादनिफ्राय जोंनिया माइरं ओंखारो नङा होमबा नोंथां बे माइरं ओंखारनानैसो जोंङो बेनिफ्राय ओंखाम जायो बे
औ नंगौ नोंथां
गिबियाव नोंथां बेनि उनावहाय जोंना माखासे मुवा बेसाद जोंनि बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि होनोब्ला जेरैहाय जोंना ओ सबायजों साम' अनलाजों दाउ ओ अनलाजों औवा मेवाइ बा जोंङो नारजि अमा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रिफोर दं आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंङो ओ बर' सुबुंफोरा जोबोरै जानो मोजां मोनो बेजोंनो लोगोसे जोंङो बर' सुबुंफोराहाय जेरै नाफाम बानायनानैबो जायो आरोना नोंथां जेब्ला जोंङो दैज्लां सम जागोन दुब्लि फोथारफोरावहाय जेब्ला नाया जाउन जाखांगोन अब्ला जोंङो बे नाफोरखौ लायनानैहाय नाफाम बानायनाय बेखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंना जेरै दैज्लां बोथोराव दै जायोब्ला जोंना एंखावरि गांजेमा बेबायदिबो खौबो जोंना गोबां बर' सुबुंफोरा हमनानै बा संनानै जायो आरोना नोंथां ओ बेजोंनो लोगोसे जों आं नोंथांनो सबायजों साम'खौ जों मारै सुङो बेनि बागै फंनैसो फोरमायनानै होग्रोनोसै नोंथां ओ जेरैहाय सबायजों साम'जों संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो साम'नि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां बे साम'खौ जोंङो गिबियावनो बाजार बा गलानिफ्राय बायनानै लायनांगोन आरोना नोंथां नोङा ब्ला जोंङो गोदो गोदायनि बर' सुबुंफोराथ' जोंना ओ जेरै फख्रिफोराव जोंङो खना लायनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंङो आथिखाल मुगायाव ओ साम' खौ बारा एसेबां मोननायखौ जोंङो नुनो थांला आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना माखासे ओ दैमा बा बिलोफोराव बा जोंङो माखासे दुब्लिफोराव ओ जोंनि माइ आबाद मावनायाव जोङो मुलि बाहायनायनि जाउनाव जोंना बे दुब्लि ओ बिलोफोरनिफ्राय जोंना साम'आ खारनो हमबाय आरोना नोंथां जायनि जाउना जोंनि दानि आथिखालाव बेबायदि साम'फोरखौ गोबांखौनो मोननो थांलिया आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो बे साम'फोरखौ खननानै ला बोनानै जोङो बेयाव औ दैयाव जोङो हरनै बा हरथामनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जा यो आरोना नोंथां जाहाथे बेनिफ्राय बे जानाय माखा माखासे आदारफोरा खिगारजोबो बेनि उनावहाय जोङो बेनि दाखोन बा बेनि खिथुखौ जोङो दाननाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ साम'आव थानाय माखासे मैलाफोर खौ जोङो सुनाय जायो बा जोङो गोखै मुवा बेसाद दोननानै जोङो सुनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ गिबियावनो थाव होनानैहाय ओ सुनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ थाव होनानै एवनानैहाय जोङो बेबायदिनो मसला बायदिसिना होना एवथ्रमना लानानै जोङो बेखौ खांना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां खांना दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ साम' सबायजों संनोबोला सबायखौ जोङो गिबियावनो थाव एसे सेरनानैहाय ओ एवथ्रमना लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो दै होनानैहाय बेयाव ओ खारै होनांगोन आरो ना नोंथां जेब्ला बे खारै होनानै रुइगोन अब्लाना जोङो बेयाव ओ साम'खौ होगोन साम' होखांनानै जोङो बेयाव हालदै एसे बा ओ संख्रि बानलु होनानैहाय जोङो बेखौ खोहाब ना दोननाय जायो खोबहाबनायनि उनाव जेब्ला बियो गोदौगोन अब्ला जोङो बेयाव से घन्टा बा ओ आधा घन्टासोनि उनावहाय जोङो बेखौ खांनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो जोंनि बर'निनो दोरोङारि मस्ला जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया बायदिसिनाखौ होनानै जोङो मोन होननायाव जेब्ला खांगोन अब्लाना जोङो बेयाव बेबायदि मस्लाखौ होनाय जायो आरोोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नों थां ओ जोंनि बर' सुबुंफोराहाय मा मा मैगं थाइगं जायो।
औ नोंथां जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो नोंथां जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि ओंख्रि जाबोदों जेरै अनलाजों दाउ सबाइ साम' आरो सबायजों दाउ लोगोसेनो जिउमा बायदिफोर बेनि अनगायैनो आं नोंथां
नारजि आरो अमानि बागै एसे सावरायनानै खिन्थानोसै नोंथांनो
औ औ खोन्थानो हागोन नोंथां
जोङो नार जिजों अमाखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो नारजि अमा संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नारजि नारजिखौ नांग्रोगौ जायो नोंथां जों नारजिखौ माबोरै मोनो होनोब्ला नोंथां जोङो बेखौ गिबियावनो बाजारनिफ्राय नङाब्लाबो दोनथुमनानै दोननाय बेगर जों जोङो बेखौ दख खरसे हायाव जोङो हाल एवनानै बेखौ फोनानै जा लानाय जायो नोंथां ओमफ्राय जोङो बे नारजि बिफांखौ बा लाइफांखौ जोङो दानसेबा बिदिनो दान थाम दानब्रैसोनि उनाव जोङो एसे जौवोब्ला आरो बिलाइफोरा बिलाइफोरखौ जोङो खानानै बेखौ जोङो फोराननानै मोनसे आइजेेंआव नङाब्लाबो जोङो बस्थायाव
औ औ
हाथ'खौ जोङो दोनथुमनानै जाग्रा बेसाद होनोननानैबो मिथियो ओं ख्रि होननानैबो मिथियो नोंथां औ नोंथां बिदिनो जोङो नारजिजों अमा ओंख्रि संनो थाखाय नोंथां जोङो बेखौ औ बे नारजिखौ जोङो बस्थानिफ्राय बा माबेबा मोनसे आइजेंनिफ्राय दोन्थुमनानै दोननाय आइजेंनिफ्राय जोङो दिहुन नानै नोंथांखौ जोङो रुइ होनो‌ थाखाय मोनसे आइजेंआव दै लानानै बेखौ सोमनानै दसे समनि थाखाय दोननाय जायो नोंथां जाहाथे बियो गुरै जायो आरो बेनि उनाव नोंथां बेखौ मोनसे आइजेेंआव जोङो रुनानै लाग्रो नाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां औ
औ आरो दसे समनि उनाव बेखौ खारै होनानै जोङो बेखौ रुइहोनाय जायो नोंथां आरो रुइनायनि उनाव जों बेखौ सानानैबो होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो अमा खौ‌ औ अमाखौ जोङो एवनानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ बेयो नारजिया जुदि मोन मोनोब्ला बेखौ जोङो गारस'नानै होनाय जायो नोंथां बिदिनो बेयो नारजि नारजि आरो अमाया आधा घन्ट टा नङाब्लाबो नैजि मिनिटसोनि उनाव जोङो बेखौ मोजांनो मोनहोनो हायो नोंथां
नोंबो नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोङो अनलाजो दाउखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ थारैनो हागोन नोंथां जोङो गिबियावनो अनलाजों दाउ सं नो थाखाय जोंना ओ अन गुन्दैनि गोनांथि जाग्रो आरोना नोंथां बे अन गुन्दैखौ जोङो ओ माबोरैहाय मोनगोन होनोब्ला जोङो गिबियावनो न'नि माइरं गोरलैखौहाय गिबियाव सोमनानै दोनग्रोनांगोन आरो ना नोंथां जाहाथे बियो गुरै जानायनि जायो बेनि उनावहाय जोङो बे सोमनानै दोननाय माइरं खौ सुनानै हाय‌ जोङो दैखौ सरहोनांगोन जाहाथे बियो दै गस बा गसरखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जेरै बर'निनो ओ देग्रा आइजें आयला दङो जेरैहाय जोंना ओ उवाल गाहेन बा जोङो देंखि बेवहाय जोङो गिबियावनो देनानै लाग्रोनांगोन नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय ओ माखासे मेसिन मुवा जेरै ग्रेन्डार मेसिन बेफोराव जोङो अननायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदियावहाय जोङो उनना लाखांनायनि उनावहाय जेब्ला बेयो गुन्दै जागोन अब्लाना जोङो बेखौ ओ बोखांनानै लानांगोन आरोना नों थां बेनि उनावहाय जोङो दाउ बेदरजों संनोबोला गिबियावनो जोङो दाउ बेदरखौ एवथ्रमनानै लाग्रोनांगोन बेबायदिनो जोङो मस्ला मस्लि बायदिसिना। सिना होनानै जोङो दाउखौ गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै बेयाव नांगौ रोखोमनि जोङो दै होनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दसे गोबावनि थाखाय जोङो दै होनानै खोबहाबना दोननाय जागोन खोबहाबनायनि उनावहाय जोङो बेयाव खारै होसननाय जायो आरो ना नोंथां खारै होनानैहाय जोङो जेब्ला बेयाव दैया गोदौगोन अब्लाना जोङो बेयाव ओ आखाय फारसेजों एरनानै हाय आखाय फारसेजों जोङो बे देनानै लानाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो आखाइ फारसेजों होननानै जोङो आखाइ फारसेजों एरबाय थानानैनो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जोंनि खि संनाय जायो आरोना नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन थ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम